अन
औ नोंथां
औ
औ जों दा फोरबोनि बागै रायलायनोसै
अ
उम आं नोंथांनाव सोंगोरसै आंङो जेनेबा बैसागु आरो दमासि फोरबोनि बागै मा मोन मोथियो
अ बैसागुखौथ' जोंङो ओ बर'फोरनि मोनसे आबाद गाहाय फोरबो बैसागुआ माने आबादारि बर'फोरनि थाखाय माने बैसागु फोरबोआ जोबोद रंजाथाव गोजोनथाव थुलुंगा थाव आरो मोजां मोनथाव लाइ लाइमोनफोरनि फोरबो आरो माने एक्सुेलि बेखौ लाइमोन फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्लाथाय जाद्रायनाय नङा मानो होनोब्लाथाय बे बैसागु रंजा दानियाव माने लाइमोनफोराल' रंजाया बेबायदि बिदि आरो गासिबो बेवहाय उन्दैफोरनिफ्राय फाय लानानै सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै बिसोरो माने रंजानाय जायो आरो ओ दाब दाब जायगायाव माने गथ'फोरनिबो ग्रुप थायो गथ'फोराबो मालाय एक्स थ्रारायै मोसानाय जायो बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने सेंग्रा सिख्ला गोजा माने ने एक्सट्रायै मागिनाय जायो आरो
थिग बेबायदिनो बोराय बुरैफोराबो ओं खारो ओ बेबायदिनो आरो
उम
मानोना बे रंजाथाइ खुंनायाव माने आबादानो थांनानै थानायनि गाहाय राहा ओ जानायनि थाखाय माने फोरबोआव मोजां आबाद मोननो हास्थायना माने बे बैसागु रंजानायखौ रंजायो होननानै। बुंबोदों आरो बे बर'फोरनि बैसागुआ जाबाय। बेबायदिनो मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो आरो।
अ नंगौ नोंथां औ
ओमफ्राय। आथिखालावथ' बैसागुखौ एसेबां बेबायदि गोदोनि बायदि। बयबो ज' ज' ओंखारनानै रंजाला। मानो होनोब्लाथाय दाना गामिफोरावबो रंजानो बैसागु रंजानो थ' सासे सानै सुबुंल' नाङा ना बेयाव माने गोबां नांगौ जायो। बा गामिनि साफ्रोमबो ओंखारजोबोब्ला माने इन्टारेससिन जायो आरो खुसि सिनजायो बेनिफ्राय आथिखालाव माने गामिफोरनिफ्रायबो माने गोजान गोजान जायगायावबो फरायनो थाहैनाय सिख्ला सेंग्राफोर थाबाय ओ माने बिसोरो माने मालाबा समाव फैस'नो हाया थांस'नो हाया बेबायदि जायो आरो। बैसागुनि बन्द' मोनोब्लाबो माने फैनानै रंजाफैनो हाया। बेबायदि आरो ओमफ्राय साननैनि थाखायल' फैयो थांफिनो। ओमफ्राय खायसे खायसे जायगायाव बेबायदिनो बैसागु गुखौ माने एसेबां बिदि रंजानाय जाया आरो सेंग्रा सिख्ला रंजानायखौ नुुलिया दाना। ओरैनो बोराय बुरै रंजा जानायखौ नुयो आरो खायसे खायसेयाव।
नोंगौ नोंथां लासै लासै लासै लासै खमाइनो हमबोगासिनो दं बियो।
औ नोंथां आरो गोदोथ' बे बैसागुखौ स्नि सानसो माने रंजाखायोमोन आरो। बेनिफ्रायो माने गामि गामि थांनानै मागि होयोमोन खाथि खालानि गामिफोराव माने थांजोबफ्रामोमोन आरो। बे बैसागु जोबजासिम इनिफ्राय बे बैसागु मागिखांनानै ओ लास्टाव बैसागु मागिनानै मोननाय रांजोंनो माने खाना जायोमोन। आथिखालाव खाना जानाय होनो गोदोहाय माने बेखौ लावखार ओंखाम जानाय ना मा? बेबायदि होननाय जायोमोननो आरो ओमफ्राय आथिखालाव माने बेबायदि नुसै आरो बैसागु रंजानायखौ माने ओ गामियावल' आन्था माने रंजाथारसै आरो जोंनिथिंजाय बेबायदि दस्रा गामिफोराव थांनानै रंजानो माने समखौनो दिहुनलायनो हाया आरो रो बैसागुबाबो गावनि गामियावल' रंजाबाय गावनि गामिनि मानसिफोरजोंल'। रंजा खुसि खालामनानै मोसाबाय गामिनि आनथ नथाखौल' बेबायदि नुसै आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननिजों माबायदि एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनि गामियावबो बिदिनो बे संक्रान्ति सैद' सैद'एप्रिल ना? संक्रान्तियाव बिदिनो गोखा गोखै जायो। गोखा गोखै जाहोनानै ओ बैसागनि थारिकआव जेनेबा एप्रिलनि फन्द्र थारिकआव पन्द्र' थारिख गोलैयो आरो। कुलाव इंराजियाव बेयाव माने ब्रह्म धरमनिआव फुजा होयो आरो माने बेयाव ओइदिनखालि ओमफ्राय जौ बेदर रावबो जाया। बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैखौ सनमान होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होयो आरो माने। बयबो खुलुमलायो बे एक थारिखाव माने ब्रह्म धोरोमजों फुजा हैबाय। होखांनानै आरोना ओमफ्राय अखानायैसो माने बिदिनो बेदर जानायखौ सुरु खालामो आरो माने बोसोर गोदाननि
औ बोसोर गोदाननि नामाव
नामाव बोसोर गोदाननि नामाव आरो। आरो बे समावबो जुदि बोरैबा बिस्थिबार समबार गोलैयोबा बे समावबो आरो जाबावा। आरो नेक्स्ट दिनावसो जाबावो आरो माने औ बेदिनो। आरो बिनो आरो सैद सैद जुदि सैद' एप्रिला जेनेबा सैद' एप्रिला माने संक्रान्ति गोलैयो नालाय। बेयावबो माने बे गोलैखायो आरो माने बेयाव बोसोरफ्रामबो बे सैद एप्रिलाव माने बयबो ओ माबा बिदिनो संक्रान्ति बिनो गोखा गोखै जायो आरो माने आरो ओरै कक्राझाराव ओरैहाय थाबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल थाबाय बेयाव सोरबा थांग्राफोर थांबाय थाङाबा नङाबा बावनो गोखा गोखो जाबाय आरो माने
औ ओमफाय दा नोंथांमोननिजों ओ गोदोनि आरो आथिखालनि बैसागु मोसानाय गोबां फाराग जाबोनो मोन्दों नङा होमबा? जों गोबां फाराग जाबोनायखौ नुदों।
नंगौ ओमफ्राय एसेबाबो लाखिदोंमोन बे फांसन खालामो नालाय बैसागु फांसन बेयाव खिन्थु दा एसेबाबो गोमालां नो हमगासिनो दं ओमफ्राय लासै लासै।
बेनिफ्रायथ बेबायदि मोसानायफोराव नोंसोरनिथिंजाय गोद- गोदान है माबाफोर बैसागु मोसानायाव माबाफोर सोलायजादों नामा?
ओरैनो उम थिन बोसोर सारि बोसोरनि सिगां बे खुगा मेथाइजोंनो मोसाबोदोंमोन। खिन्थु दा खुगा मेथाइजों मोसानाया खम जाबोगासिनो दङ ओरैनो रेकर्डिंखौ बांसिन लागासिनो दं।
औ जोंनिथिंजायथ नोंथां बेबायदियाथ सोलिथवाखै माने ओ खायसे गामियाव। दामनो देनो रोङि मानसिफोर थायोना ओमफाय जायनि जाहोनावहाय माने बिसोरो मोसानो लुबैनायखौबो दोनथनो हाया जायो बैसागु समाव। बेनिफ्राय माने दामनो देनो रोङाब्लाबो बै ओ आजिखालि माने दानि दिनाव फिसा फिसा केसेट माबा ओंखारदोंना बक्स ओंखारदों बेफोराव माने औ दामनानै मोसानायखौ आङो म बाइलाव नुनाय जायो आरो बेबायदिथ रियेलाव बेफोरबायदि मोसानाय जों माने मोगा मोगि जाफेराखै आरो बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय माने ओ दाना गथ गथफोरखौबो ओ बेबायदिनो बैसागुनि एसे आगोलावनो माने आनसलिकआ ओ दामनाय देनाय फोरोंनाय जायो आरो खाम दामनाय सिफुं सुनाय बेबायदि ओमफ्राय गथफोराबो बे समाव माने एसे सोलोंनानै लानो चान्स मोनो आरो एसे एनैब्लाबो माने रोंथाराब्लाबो ओ खायसे खायसे स्टेपफोरखौ रोङो आरो बिसोरो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ औ जोबोद मोजां उम उम।
बिदिनो गामियावबोथ खाम दामनो रोंनाय सिफुं सुनो गोरों सुबुं दङ ना लाय ओमफ्राय जोंनिया बेबायदिनो केसेट जों मोसानायाव माने सोलायलां सोलायलाय सोला सोलायाखै आरो ओमफ्रायो
बे खाम सिफुं गोदोनि ट्रेडिसनेल बा गोदोनि दोरोंजोंनो जों मोसाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओमफ्राय ड्रेसआोथ' बेनो बेनोआनोसै गोदोबो ब्लाउस गोजा ब्लाउसखौ फुरगाननानै रंजानायखौ नुयोमोन। दाबो ब्लाउस गोजा गुफुर दख'ना बिदन बेबायदि गाननानै मोसायो आरो माने बेबायदि गुबुन बेबायदि गुबुन दख'नाफोर गाननाय जाया आरो माने मोजांबो नुयोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां मोजां समायो बिराद समायना नुयो औ औ समायना नुयो बिराद मोजां समाय नुयो बैसागआव ओरैनो जों बैसागुआव जोंनिथिं बो बिदिनो ब्लाउस गोजा आरो दख'ना गोजा गानो आरो माने
औ
मोजा नुयो बेखौ
बेबायदि गानो आरोना
ओमफ्राय ओरैनो ओरैनो नोंथांमोन थिं बिदिनो बिदिनो अमाफोरखौ अमाफोरखौबोथ' जायाानाना नाजायो बैसागु औ जायो बिदिनो न'खर न'खर न'खर न'खर फियो ना
जानो थाखायथ' बैसागुआव जानो थाखायथ' बेफोरबायदि एक्सट्रा फिसिलाया खिन्थु खायसे न'खरफोरा फिसिनाय जायो आरो ओमफफ्राय जोंना माने बेबायदि बैसागुआवबो आलासि जालायनाय नेम दङ नालाय ओमफफ्राय आलासिफोर फैयोब्लाथाय माने बेबायदिनो बायनानै होनाय जायो आरो
जोंनिसिं जोंनिथिं ओमफ्राय ओरै सयजन सातजन साबा बिदि ज' ज' फिलाय फियो आरो दख बैसागुनि मुंआव दहर मोनसे मोनसे ओमफ्राय जालायसै ओमफ्राय
औ माने बेबो मोनसे रंजानायनि सायाव
रंजा रंजानायं बोसोराव खनसेल' नालाय
औ बेनिफ्राय नों नोंथांमोननिजों बे बैसागुखौ जेनेबा दानाथ' जौस्रांआवबो फालिनाय नुयो नङा होनोमब्ला ओमफफ्राय बेफोरबायदिबो फालियो नामा
औ फालियो जों जोंनाव जोंनाव खमसे खम सल्लिस बोसोरसो जाबाय गामियाव फालिबोनाया
अ माने बोसोरफ्रोमबो फालियो आरोना
फालियो औ सललिस सललिस उ बबो औ औ खोलाहैयो औ ब्रैजि बोसोरसो जाबाय जोंनियाव गामियाव होनाया माने जोंनि जोंनि बे एरियायाव जों जोंनि गामियावनो फार्स्ट बिदिनो फांसनखौ खालामदोंमोन
औ दे नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नंगौ नंगौ नथां औ दे